नां नोंथां? हेलौ औ खोनादों। ओं। नोंथांनि आवासखौ फिसा खोना दों।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
आं ओरैनो दं नोंथां। आंनि दायो। खोनादोंना। उम। दायो होमबा। टपिकखौ टपिकखौ जागायनोसै ना।
औ जागायनोसै।
दा जों आबाद ओ नोंथांनि ओनसोलाव मा आबादखौ माबायदि मावो जों ओ जोंनि ओनसोलाव बबे आबादखौ मायदि मावो बिनि सोमोन्दै फंनैसो रायज्लायनोसै नामा होनो नोंथां।
औ नंगौ।
औ दा जोंनि ओनसोलाव आबाद होनना बुङोबा दा मेनलि सो थास बानलु थुरमुस। हालदै हाइजें। बेफोरखौ माबायदि मावो जोंनि ओनसोलाव आं एसे नोंथांनो फोरमायना होनोसै।
औ फोरमायदो।
बानलु उम बानलु होनना बुङोबा गोदोनि दिनावथ ओरैनो। ओ मा होनो। हालेवनानै हाखौ साफा खालामनानैल ओरैनो ओ गायनाय जायोमोन दानि दिनाव ओ गोबां। बेाय बानलु आबाद। मावनायनि आदब। उ खायदाया दायो मालसिं खोबनानै बे माल सिं सिङावनो नांगौ रोखोमनि हासारखौ होखानानै। गायनाय जायो दानि दिनाव आरो थुरमुस होनना बुङोब्ला। बा थुरमुसखौबो सेम आदबजोंनो। गायनाय जायो आरो मान। दा हालदै आरो थास बेफोरनि मावनाय आदब खायदाया ओ सिगां जेरैमोन बिदिनो। ओ गोदोनि दिनावथ मुलि बायदिसिनानि बेबस्था इसेबां गैयामोन। दानि दिनाव फोरखौ फोथैनो थाखाय मुलि बाहायनाय जायो गोदोनि दिनाव बा ओ आखाइजों दांनाय आखाइजों सननाय बेफोरबायदिमोन दानि दिनाव आरो मुलि फ्रायानो बाहायसै। नङा होनबा नोंथां?
मुलि बाहायो औ।
ओ नों दायो नोंथांनि ओनसोलाव बानलु आरो थुरमुस हालदै थास' बेफोर खिथिखौ माबायदि मावनाय जायो? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनिथिंथ टरमुसखौ मावनाय जाया ओ बानलु, भिन्दि काक्रेल। बिदिनो थारुन, मैथा, हाइजें। हालदै बेफोरखौ मावनाय जा जायो ओरैनोथ' बानलुआ दा ओ हाखौथ' ए एवग्रोना लाग्रोबाय बेनि उनाव ओ खननै होनाय जायो हाखौ हा लानानै होग्रोनानै लाव नाय जायो आरो, बेनि उनाव गेजेर गेजेर उम्म एम्फौनि थाखाय एसे मुलि होनाय जायो बेखौनो आर जाया बिलफोरखौ अ आरो बेफोरबायदिनो हायजेंङावथ' मुलि होनाय नुनो मोनाखै, अब्लाबो हाइजेंखौ हाइजेंआव ओ आरो फोरसो होनाय जायो। आरो गुबु उम्म मैथाफोरावथ' मैथाया जेबो मुलि होनो गोनां माबायानो गैख
गैया गैया नोंथां।
रावबो थारुनावबो गैया। ओ ओरैनो हाग्रा बं हाग्रा इसि बेफोर जायोबा जा होनांगौ आरो।
ओं औ।
नोसोरनिथिं मा मा माइआवबो मावो?
जो-जोंनिथिं मेन आबादा दायो थुरमुस आरो बानलु जानानै दं आरोना।
औ आ
दा बर्तमान मो
अ बांसिन आरोना बेफोर खौ आबादखौ ओरैनो न'आव खौ जानो गायोना ओ माने फालांगिनि थाखायबो गायनाय जायो?
बेखौ थुरमुस आरो बानलुखौथ' फालांगिनि थाखायसो, दायो थुरमुसखौ सासे मानसियानो सेजौ बिगा गाहाम गायो, सोरबा बायदिया नैजि थामजि दे जिबा बिघा गाहाम बेफोरबायदि गायो आरो माने। दा गोदोनि दिनाव बे थुरमुस आबादखौ जोंनि बर'फ्रा मावनो थ' रोङामोन। दा जोंनि ओनसोलावबो बे आबादखौ जागायजे दोननाया ओ थाम बोसोर ब्रै बोसोरसो जाबाय आरो दा बिनिफ्राय दा गोबां नर्मेल आबाद दारि फोराबो मावग्रा जाबाय। दा सिगांनि समावथ' बेफोरनि आदब खायदाया गैयामोन नालाय बानलु होनना बुङोबा बानलुखौबो बेफोरबायदिनो गोबां बिगा गायो सोरबा
औ गैयामोन आरो बेफोरखौ जों नुनोबो थाङामोन बारा।
औ आरो जोंनि फ्राय बर'फ्रा थुरमुस खौ जानायाव इसिबां माबा सानामोन आरो।
आरो नोंसिनिथिं नि बर'फोरा गोबां खमानो लायो नङा होमबा दाबो थरमुसखौ।
औ
आरो नोंसांथिं रागर फोद दो नामा?
ड्रागन फ्रुट गायो नोंथां। अब्लाबो बुहुद खम आरो गायदोंब्लाबो दा एस ड्रागनखौथ' ओ नारसारि बानायबाय नारसारि बानायनानै नार्सारि बानायबाय आगोलाव नारसारि बानायनानै बेखौहाय ओ सिमिटनि पस्ट बानायग्रोनोज ग्रोयो सि्मिट पस्ट बानायनानै गायनानै बेयाव सोरबा सोरबा बे सिमिन्ट पस्टनि गोजौआव रावोनैनो सिमिन्टखौ होयो सोरबा दा मटर टायार बाइक टायारफोरखौ होयो गोजौआव आरो बे सिस्टेमै गायनाय जायो आरो जोंनाव जोंनि बर'फ्राथ' आरो बेफोर फिथाइफोरखौ बारा एसेबां बाहाया नालाय
औ बाहाया बेफोर गुबुनावसोानहरनांगौ जायो बांसिन नङा हबा
औ
आरो नोंसिोरनिथिं मा मा फिथाइ सामथायाइ मोननाय जायो बांसिन
जोंथिं बांसिन फिथाइ सामथायाइ मोनो होनना बुङोबा बे थाइजौ खान्थाल बेफोरनोसै ओमफ्राय आनारस मोनो थालिर
औ औ
बेफोरनोसै आरो दा मेन बांसिन मोननाय नैबे सिजोनाव मोननाया थाइजौखान थाइजौ खान्थाल थुरमुस बेनोसै आरो
थाइजौ खान्थाल थरमुसाथ' गोबां दङ
औ दा नोंथांनि ओनसोलाव थुरमुस आबादखौ होनबा मावनाय जायाना नोंथां
औओहौ जाया जोंथिं स्ट्रबेरि मावनाय जायो आं माने मावफेराखै आरोोना बेखौ जोंनि खाथि खाला मावो
औ दा स्ट्रबेरि मावनायनि आदब खायदाखौ नोंथाङा मिथियो नामा
स्ट्रबेरिखौथ' आं बारा मिथिया ओरैनो हालेवनानै बेयावबोथ' गोबोर हासार होग्रोनाय जायो। बेनि उनाव ओ प्लास्टिक बनाय जायो जाहाथे हाग्रा बारा जायबायदि औ बे प्लास्टिकखौ बनानै बेयाव फुलिखौ गायना होनाय जायो आरो बेनि उनाव मा मा हासार सार होबावो आं बेफोरनि बेफोरखौ मोजाङै मिथिया आरो
औ थालिरफोरनि आबादखौथ' मावनाय जायाामा नोंथांनि ओनसोलाव ना?
थालिरखौ बिदि मावनाय जाया अब्लाबो नुयो गोजानाव आं जोंनिखि बारा माव नुवाखै। गुबुनखै नुदों ओम गोबां बिबांनि मावो जेरै दस बिगा फन्द्र बिगा बिस बिगा बिदिहालागै मावनाय नुनो मोनदों।
औ
थालिरखौबो फुलि, हालौग्रोना लाबाय। बेनि उनाव फुलि खौ लाबोनानै फुलिखौ गायना होनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जायगाखौ साब सिखोन खालामबाय थानांगौ जायो।
औ
आरो बे थालिर गायोब्ला एसे माने हाया गोबां सिदोबदोब जानांगौ आरो बांसिन बेयावबो गेजेर गेजेर औ औ थालिर बारियाव आरो गोबां हाग्रा जानो नागिर ना। बे हाग्राफोरखौबो साफा खालामबाय थानांगौ जायो आरो
औ दायो मेन आबाद हिसाबै नोंथांनि ओनसोलाव होनबा माया जानानै दं दा ओरैनो? दाथ सिजोन हिसाबै माइ।
खौनो दा मानसिफोरा बांसिन दा माइआवनो मुखुब जाना दंजोबो। आरो खायसेया गोरान खेथि मावो। ए दाथ पटल, भिन्दि लेस्रा आ आद ओ बिनो काक्रेयाल खुमब्रा बेफ फोरबायदि आबादखौ एसे एसे मावो।
ओं
खननैसो जानो थाखायबो मावो आरो खायसेया खायसे बुरजायैबो फालांगिनि थाखाय मावनाय जायो आरो।
औ
खिनथिंलाय बायदि आबाद मावा नामा?
जोंनिथिंबो मावो होमबाबो मावबाबो बुहुत खम बिबांनि मावो ओनथां बेफोरखौ दा ओ मेन आबाद हिसाबैनो जोंनि ओनसोलाव जानानै थाबाय थुरमुस। बयबो बे खौ गोसो होसै आरो। गोबां बिब रांनि मावो।
औ गोबां जाखायोबोमोनबा।
औ।
सोना मोजां जायोबा।
प्रडाक्सना मोजां जायो नोंथां बे ओ हासारफोरखौ नांगौ रोखोमनि होखायो नालाय प्लास्टिक सिङाव। बेनिखायनो। नांगौ रोखोमनि मोनो आरो। दा होनबा नोंथां समाबो जाबाय जोंहा होमबा जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियाव फोजोबनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ लोगो मोन
गोजोन्थों।